आ खोनादों आं नोंथांजों फुंबिलि समाव मा मा हाबाफारिजों जागायो मा मा खालामो मा मा खाला खा माबानायफ्राय सिखारनायनिफ्राय लानानै मा मा खालामो बिनि सायाव ओ आं नोंजों रायज्लायनो सानदों आरो आं औ फुंबिलि समावथ' आङो जेनेबा फुङाव सिखारबाय सिखारनानै मोखां गन्थं हाथाय मानजिनानै फ्रेस जानानै आङो जेनेबा बिसनाफोरखौ मोजाङै साफा सुफा खालामनानै दोननानै रुमखौ एसे सिबबाय सिबनानै स्रां स्रिं खालामनानै दसे आङो लामाजों मरनिं अवाक बायदि खालामनो थाङो आरोखि खालामनानै बिदिनो मरनिं वाक खालामनानै लासैनो फैनानै आङो साहा लोङो साहा लोंखांनानै बायदिसिना साहाजों जेनेबा फिथा जाबाय बा आलदा ब्रेकफास्ट जाबाय बिदि जानानै दसे फुंनि समाव लेखाफोर एसे नायबाय नङाबा मिउजिकफोरखौनो एसे एनै दामनानै जेब्ला टाइम जायो एसे टाइम जायो अ्ल आंथ' माने रुम भारायावसो थायो नालाय आरो अब्ला आङो ओंखाम संनांगौ जायो ओंखाम संबाय ओंखाम ओंख्रि संनानै जानानै आङो जेनेबा गावनि खामानियाव थाङो आरोखि दा नोङो मा मा खालामो फुंनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय नोंनिखौ एसे खोन्थादो मरनिं रुटिनखौ
औ औ आंथ' ओरैनो फ्राय साराय सारिथायावनो सिखारनाय जायो साराय सारिथायाव सिखारनानै बिदिनो ओम दसे जिरायबाय जिरायगोरो आङो बेनिफ्राय जिरायखांनानै बिदिनो मो मोखां आथिं आखाइ खुगा सुखांनानै ओंखाम ओंख्रि संनायाव नांगौ थाबो ओंखाम ओंख्रि संनानै जे जेथिया जेथिया जोबो होनब्लाना दुगैनाय दुगैसिगोन दुगैनानै आरो बेथिंजाय दुगै खांनानै ओंखाम जानानै आंबो आंनि डिउटिखौ खालामो आरो
ओम
बेनिफ्राय फुङावहाय आङो मोनसे मा मोजां मोनो माने फुंथारावहाय जेसेबांनो सिखारो थाब सिखारनो हायो एसेबांनो माने मोजां मोनो गोसोखौ नङा होमबा नोंथां फुङावहाय जेसबांनो थाब सिखारनो हायो एसेबांनो मोजां मोनो गोसोखौ खौबो देहाखौबो मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय आरो जोङो एक्सारसाइस मरनिं अक बेफोरखौ जों खालामनो हायो खालामो आंबो खालामनाया खिन्थ थ' आङो सप्तायाव खेबनै खेबनैल' खालामनाय जायो माने उम कन्टिनिउ हाया जाहैयो आरो आङो
उम उम उम
कन्टिनिउ हाया बेनिफ्राय आरो आंना देहायाबो बांद्राय एसे मोजां नङा माने बांसिनानो बेराम बेरामजों भुगिनांनाय बायदि इ आरो बांद्राय जुदि आङो मरनिं वाक बबेबा एक्सारसाइस खालामो होनबाना थाबनो माने देहाया नारसिनो आरो बेनिखायनो आङो सप्तायाव खेबनै खेबनै खालामनाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो नय सारिथा बाजियावहाय जों आं सारिथायावहाय सिखारो नालाय साराय सारिथा बा सारिथायाव सिखारो नालाय। बेनिफ्राय ओंखामफ्राबो जानाया सातथा बा आतथानि गेजेराव जानाय जायो। लोगो लोगो नथानिफ्रायहाय आरो साहा लोंनाय जायो आरो। सायावहाय इदिनो माखासे मिथाइफोर मालाबा न'आवनो बानायनाय सिथाव एन्थाबफोरबो सावनाय जायो बेनिफ्राय आरो जोंना बिमा दङ बिमायाबो मालाबा मालाबा मालाबा माने साननै सानथामनि गेजेराव साननै सानथामसोआ माने न'आवनो बानायबाय थायो आरो रुटि बानायो बेफोरखौ जायो आरो। बेनिफ्राय आरो बारथायावहाय ग्रोब ओंखामखौ जाहैफिननाय जायो आरो। माने दिनावहाय खेबनै जानाय जायो। खेबनै माने हरजोंहाय खेबथामानो। जानाय जायो आरो।
उम उम उम। मरनिं फुङाव सिखारनानै ब्रेकफास्ट खालामनायाबो देहानि थाखाय बिराद मोजां होननानै आं खोनाबाय थायो आरो।
औ नाथाय आङो सिखारनानै डाइरेक्ट माने जानाय लोंनायखौ खालामग्रोया आरो आङो।
उम माने आ माने अब्लानिया फुङाव मानसिफ्रा बुङो आरो
औ औ।
सिखारबाय सिखारनानै माने आदथा नौथानि गेजेराव
उम
ओंखाम बोथिसे जायोबा बा ब्रेकफास्ट खालामोबा माने उदैयाव थायो माबा माबा मोनसे मोजां बुस्थु जुदि माबायोबा बे मानसिया माने रानख्रुबलाङा आरो
औ देहाया खस्थ' मोना।
देहाया खस्थ' मोना। जुदि फुङाव जायालाबासिनो ओ सानाव सानजौफुआवल' बोथिसे जायोबा बा हराव जायोबा बिदिया माने मानसिनि देहाया हाजार मोजां जाब्लाबो देहाया रानख्रबलाङो आरो
नंगौ।
फुंनि जानायखौ मानसिफ्रा बेस्ट होननानै बुङो आरो बयबो
औ औ। मानोना हरसे गाहाम उन्दुनानै देहाखौ जिरायनानै लानाय जायो नालाय
उम उम। आरो औ आरो न' फोराव जुदि गथ' गथाय दंबा बुंनो फुङावनो सिखार होनानै एसे थाबायग्लां होनानै थाब फरायहै होनांगौ आरोखि बे हुदाया बिराद मोजां फुङाव लेखा फराय नाया मानसिनि गोसो गोहोखौ माने गोसोखौ थान्दा जाहोयो
औ
आरो माबाया ओम ए मा होनो बेखौ बेयो मानस याव गोसौ थानाय गोहोआ
औ औ
बे-बेबो बारायलाङोनो आरोखि आरो फुङाव मोनसे बा जों जुदि प्रानायम खालामहोयोबा गथ'फोरखौ
औ
प्रानायाम खालामहोयोबा आरो यगा सन उम सुरज' नमस्कार बेफोरखौ जुदि जोङो गथ'फोरखौ खालामहोयोब्ला बिराद मोजां थायोनो दि मानसिफोराबो बुङोना फुंनि समा बयनिख्रुइ साबसिन सम होननानै बुङोना आरो फुङाव थाब थाब सिखार ग्रा मानसिया हराव थाब उन्दुग्रा फुङाव थाब थाब सिखारग्रा मानसिफ्रा माने बेरामफ्राबो जानो नागिरानो थाबनो
औ औ
बिदि होननानै बुङो आरो ओंखायनो जोङो गोदो माबा खन्थाइ फरायनो मोनोमोना क्लास फाइभआव आङो गोदो मोनदोंमोन। आरलि इन दा मर्निं आरलिन दा बेट होननाय
औ
मोनसे माबा ओ खन्थाइ जोङो इंलिस टेक्सट बुकाव फरायनो मोनदोंमोन आरो माने फुङाव ओ फुङाव थाबैनो सिखार आरो थाबैनो उन्दु नै बे आरोखि जानो हागौ फुङाव फुङाव आरो मा जायो धुला बालाफ्राबो खम जायो नालाय
ओ
एसे पलुसनफोराबो खम जायो फुङाव। बेनि जुनैबो माने अ बेनि जुनैबो बेव माने मान मानसिया पजिटिभ मोनसे फाइभ मोनो आरो मानसिनि माइनआ मोनसे ओ कन्ट्रलिं माबायाव फैयो आरोखि
औ
आरो जेनेबा उन्दै गथ'बा जों सेंग्रा सिख्लाफोराल' नङा बोराय बुरि फोराबो माने थाब थाब सिखार नांगौ आरोखि। थाबसि खारोबा माने देहाया। उम।
औ जोङो आथिखाल आ आथिखाल मुगायावहाय बोराय बुरैफोरखौबो थखन लालायनानै मरनिंग खामनायखौ नुनो मोनसै।
उम उम उम।
थाबायनो हायाबाबो आरो मोनसे खोथा आङो बे मरनिं वाक होनायाव बुंनायावहाय माने मोनसे खोथा गोसो फैबाय जेबो दब्रि हाग्रानि निहोरनि सायावहाय आथिं गोजायै गायोब्ला बांसिन मोजां जायो होननानै खोनादों आरो आङो।
उम मेगननि थाखाय मोजां होननानै बुङोना।
औ औ मेगननि थाखाय। खाय मोजां होननानै बुङो।
आंबो बुंनाय खोनायो सोरखोबा सोरखोबा। फुङाव सिखारनानै निहिराव बै फिल्डआव थांनानै दुब्रि हाग्रा गानानै हो आथिं गोजा होननानै बुङो। अब्लाना मेगननि पावारा फै फिनो आरो मेगना थान्दा जायो होननानै बुङो आरो मानसिफ्रा।
औ औ।
गबो खोमा। गोदोनि मानसिफ्रा बेफो फोरबायदिनो ओ माबानानै ऐ दुब्रि हाग्रा गानाय दुब्लिफोराव खामानि मावनाय फुङावनो बिनि थाखायनो माने मोजां मोनसे पजिटिभ इनारज जि मोनोमोन खोमा दानिया मानसिफ्रा न था दसथायाव सि खारो मानसिफ्रा औ। मानसिफ्रा बे एकदम स सानजौलायनाय बिथ' देहा दाबो गाज्रि जा जायो। आरो मानसिफोरादि प्रेसनबो जायो। आरो खर'आव मोन से माबा थायोनो माने थाब थाब रागा जोंनाय माबानाय जित हारमन रिलिज बे बेफोरो माने हारमना बांद्राय रिलिस जायो होननानै खोनायो आरो बिदि बांद्राय उन्दुनाय मानाय मा जायनि थाखाय रागाया खें खें जायोना।
देहायाबो लोरबां जानांगौमोन
ओ लोरबां जालाङो। आरो गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावनो गोसो गैया जालाङो।
औ।
बे आरो ओंखायनो फुङाव फुंनि रुटिना ना मा नसिफोरनि थाखाय बिराद मोजां जानांगौ आरोखि। बिदिनो आरो दे जोंना नै समा जाबाय। लाखिथ'सै ना दे उम।